हेल' खोनादों ना नोंथां?
औ औ।
अ नोंथां खुलुमबाय।
खुलुमबाय गिबियावनो गाहाम। फुंबिलि गाहाम फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम जासिहर ग्रोनाय थाबाय
औ नोंथां गोजोननाय थांबाय आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गा हाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां नों थां ओरैनो नोंसोरनिखि बोथोरफोरा बोरै सोलिगासिनो दासान्दै?
जोंनिखैथ' दा बोथोरा बिराद गरम जानानै दङ।
अ जोंनिखिबो बे बेबायदिनो। गामिसोलाय आङो बोथोरा एसे दैमैलु थं मोजां जाना दं आरो नोंथाङा सहराव थायो जाहैदां ना?
आं सहराव थाया नोंथां गामियावनो थायो।
अ जोंनिया जायगाया बेलेग गुबुन गुबुन जाहैबाय नालाय। बोथोरफोराबो जोंनिया मा अबे एखेबा गरम अबेखेबा थान्दा बेबायाददि जाना दङ आरो नोंथां।
औ औ।
औ नोंथां। नोंथां
औ नोंथां।
नोंथाङा नोंथांनियाव फंसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन आं माने नोंथाङा। दा जोङथ' सावरायगासिनो औ बोथोरनि बागै बोरै नों। नोंथांमोननिखि गरम जोंनिखि थान्दा बेबायदि जाना दं नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा सहराव थायो नामा?
औ आङो सहरावनो थायो नोंथां।
औ।
जेनेबा आं नोंथांनियाव सोंनो नायदों मा सोहोर सोहोरनि जागाया माबायदि। गामिनि जायगाया माबायदि बेखौ आं नोंथांनिफ्राय एसे फोरमायना होबा मोजां मोनगोन आरो। नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन बुंनो थाङाब्ला आंथ' दा गामियाव थायो नालाय नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
जोंनि जायगायाव एसे जोंनि जायगाखौ आङो एसे मोजां नुहरो आरो।
औ औ नोंथां औ।
मानो होनोब्ला जोंनियाव जायगाफोर बारहा बारहावाफोरा मोजां आरो बिफांनि स्लइ अक्सिजेन मोननाया मोजां आरो बांसिनानो जोंनिया गरमाथ' गरम जाखायो जोंनि गामियाव आरो। आरो सहरावबो जायो गरमा।
औ औ।
बुंनो थाङोब्ला जों गामियाव मा होनो। बार बार हावा फोराबो मोजां आरो दै दैफोराबो मोजां मोजां जायो आरो।
औ औ नोंथां औ नंगौ औ।
बेनि उनाव जोङो बिफां फिथाइ सामथाइफोरखौबो मोजां मोनजायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां औ औ।
दैमा-दैसा दैमा दैसा दैफोराबो लेथ्रा जाया गुबुंले जाया। बिदिनो मोजां जायो आरो।
औ औ नोंथां नंगौ औ।
गामि गामि आरो जोंनिया गामिनिया। रायजो राजा दं नालाय बिदिनो। गामियाव ज' ज' लोगोफोरजों थानो हायो। बेरायनो हायो बिदिनो खामानिफोरावबो जोंना मदद होलायो।
औ औ नोंथां नांगौ।
बिदिनो फाला बदल मावलायो आरो जोंनियाव गामियाव। बिदिनो जायगाफोराबो जोंना मैगं गायग्रा जायगा दं नालाय बेफोराव मैगं गायो। गोथां गोथां गोथां गोथां मैगं मोनजायो।
औ औ औ औ।
जेरै आलु खांख्रिखला बथल काख्रेल बिदिनो बायदि बायदि फिथाइ गोथां गोथां मोनजायो आरो। मोजां जायो जोंनिया बुंनो बुंनो थाङोब्ला आङो बांसिनानो गामिखौ मोजां मोनो आरो बारहावाफोरखौ
औ।
आरो सहर बुङोब्ला। सहरनि सहरनि जायगाफोरा एसे बारहावाफोरा गुबुंले जायो आरो एसे मोजां जाया। सहराव सहराव बांसिन फेक्टरि थायो आरो। जेरै कम्पानि कम्पानिफोरा उखुन्दै इटानगर। बेफोरो बेफोरनि इथा सावनायफोरनि उखुन्दैफोरा एसे गुबुंले जायो आरो। कम्पानिफोरनि ओ आरो जायगाफोरखौ आं बारा मोजां मोना आरो।
औ औ।
दैफोरखौबो दैफोराबो आयर'न जायो नालाय ओजोंनिया। टाउनफोराव दैफोर आरो जायगा। फोरा प्लासथिक बिदिनो बायदि बायदि। बिदि जानाय लोंनायनि मैला बेफोरखौ गारना दोननाय जायो बिनि थाखायनो मोनामनाय मोनो आरो आरो ना थाम्फैफोराबो बिराद जायो आरो।
औ औ औ।
बुंनो थाङोब्ला। सहराव बांसिनानो। माहाजोन जोन माहाजोन बिदि फैसा थाखा गोनांफोरा थाहैयो। सोरबा सोरबा सोरबा सोरबा गामिनिफ्रायबो फरायनो थाहैयो
औ।
आरो जब मावनोबो थाङो आरो साख्रि मावनोबो।
औ औ औ।
दा सहरनि बागै एसे जि हागौ बेखौ खोन्थाबाय नोंथांनो। नोंथाङाबो एसे खोन्थानो हागोन नामा? गामिजों सहरजों मा फारागा माबायदि।
औ नोंथां आंनावबोथ'। हागोन खोनन्थानो हानाया आंबोथ' एसेबां रोंगौथि नङा गियान गैया बारा बे बेबाससे गामिनि जायगा आरो सोहोरनि जायगा बुंदों नङासै नोंथाङा?
औ नोंथां।
गामि होनब्लाथ' आंबो गामिखौ जोबोर मोजां मोनो नोंथां। गामियाव माने गोबां। जोंनिया अक्सिजेनखौ मोजां मोनो गोबां मिथिंगाफोरा मोजां गोबां बिफां-लाइफां बिफां दङ नङा होनसै नोंथां गामिनि गामि जागायाव। गोबां बिफां लाइफां दोङो बेबायदि। बिनो जो रंजा खुसि रायजो रायजो दङ जोंनियाव रायजो राजा जोङो। फिसा मोनसे। दानानै लानाय रायजो खुंनाय जायो दाब दाब गामि बेबायदि थायो नङा ओमब्ला बेयाव मोन से रायजो फाथिनानै दोननाय जायो जोङा बिब बान गोनांफोरखौ एसे गोरों गोरोंखौ बिबान हगारनानै जोङो रायजोखौ सालायनाय जायो नङा होनब्ला नोंथां ओ बेयाव जोंनियाव गामिखौ बुंनो थाङोब्ला जोबोर मोजां मोनो आरो बेबायदिनो लोगोफोराबो जोंनिया जोबोर मोजां जायो। लोगोफोरजों ज' ज' जाजा य जोङो गेलेलायनाय बायदिसिना फरायनायफोरनि सावरायनो हायो। जोङो गावजों गावनो नङा होनसै नोंथां फरायसालिफोराव ज' ज' जाजाय थांनाय ओ अबोबा जोङो ओ मेलाफोर जायोब्ला जोङो ज' ज' जाजाय लोगोफोरजों थांनो हायो गामियाव नङा होमबाथ नोंथां ओ बेबायदिखौ आंबो। जोबोर मोजांखौ नुहुरो आरो गामिनि आबहावायाबो जोङो जोबोर मोजां नुहुरो मानो होनोब्ला जों गामियाव ओ नोंथाङा बुंलांदों दहाय दैफोराबो जोंनिया साब सिखोन थायो नंगौ। बेबो नंगौ नोंनायालाय दैफोराबो थायो जोंनिया बायदिसिना ओ हेफाजाब होलायनाय गावजों गाव ओ मायबा मोनसे जोंनिया न'खराव मायबा मोनसे जोंनिया खैफोद फैयोब्ला बेयाव जोङो गाव गावजों गाव हेफाजाब होलायनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां जेरै हाबा हाबा हुखा जोंनिया ओ कास कर्म बे कास खोदि होनो। बेफोरावबो जोङो मा ओ गामि ज' ज' जाजा जोङो हेफाजाब हैलायनाय खौ नुनो मोनो जोंनिया गाजा गोमजा जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो। गामि गामि जायगायाव जोङो गोबां बेबायदिनो जों हेफाजाब होलायनायखौ नुनो मोनो। जेनेबा गामिफोराव जोङो। मोनसे हाबा जायोब्ला जोंनिया गिदिर गोलावफोरा फैनानै जोंखौ। मान होनायखौ नुनो मोनो। ओ सनमान होनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो ओ गाजा गोमजायै बेबायदिनो रंजा बाजायै जोंनिया थाङो आरो। बेबायदि गामि एरियाव गामि जायगायाव जोंनिया बेबायदिनो थाङो नङा होनसै नोंथां ओ नोंथाङाबोथ' मिथिगौ गामि गामि जायगायाव थानानै नोंथाङाबोथ' मिथिगौ नङा होन सै नोंथां ओ आंबो गामिनिफ्रायसो टाउनाव थाहैदों नालाय फरायनो ओ बेनिखायनो आंबो गामिनि बागै एसे मिथिगौ आरो बेबायदिनो जोंनिया आबाद मावनायफोराबो जोंनिया गामिनिफ्रायनो जायो आबाद मावनाय बायदिसिनाफोराबो जोंनिया मा ओ गामियावनो जोङो मावो मावनानै जायो जोङो बेफार फालांगिबो जोंनियाव एसेबां मोजां जाया नंगौ बेखौबो आं मिथिगौ ओ बेफार फालांगिया टाउन सहराव जोंनिया बांसिन मोजांसिन जायो नङा ओमब्ला जोंनिया टाउन सहराव जोंनियाव माया मोजां जायो होनोब्ला जोंनिया मा बेफार फालांगि खालामनाय जोंनिया बेयाव गोदोर गोदोर इन्डास्ट्रि कलकारखाना कम्पानि बायदिसिना दं नङासै ओमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जोंनिया बेयाव जोंनिया मा ओ जोंनिया जब एबा खामानिखौ मोननो जोंनिया मा ओ गोरलै जाहैयो नोंथां माबोरै जोंनिया बेयाव गोदोर गोदोर कम्पानि बायदिसिना फरायसालि गिदिर गिदिर ओ बायदिसिना जोंनिया दङ नालाय बेयाव जोंनिया खामानि मोननो जोंनिया मा बेयाव गोरलै जाहैयो जों जेनेब्ला जोंनि गामि एरियायावथ' एसेबां बेबायदि खामानि मोनो जोंनिया एसे गोब्राब जायो नङासै नोंथां बेनि थाखायनो दा ओ सोहोराव जोंनिया मा ओ खामानि मोनो जोंनिया गोरलै जायो बेराफारसेथिं जों मा मा ओ बायदिसिना सोलोंनोखौ बायदि बिसोरो गावखौनो गोख्रों खालामना लानो सुबिदाखौ जोङो ओ सोहोराव नुनो मोनो नङासै होमबा नोंथां ओ बेराफारसेथिं जोङो गाज्रि दिखौ मा नुहरो जोङो ओ सोहोराव जोङो गाज्रिखौ बेखौनो नुयो जों एबा जोंनिया कलकारखाना बायदिसिना कम्पानिया बांसिन ओ दङ' नालाय बेयाव जोंनिया गुदुङा बांसिन जायो जोंनिया। जोंनि बेनि आबहावाया एसे गाज्रिखौ नुनो मोनो बोरै नुनो मोनो होनोब्ला जों जोंनिया बेवहाय आबहावाया ओ जोंनिया माबादोंना ओ कलकारखाना बायदिसिना प्लास्टिक बानायनाय बायदिसिनाफोरखौ जोङो जानला मोनला ओ गारनायखौ नुनो मोनो आरो। दे नङासै होमबा नोंथां। औ जोङो जानला मोनला बांसिन नुनाय मोनो बबेबा ओ कार्ब् ओ नाइट्रजेन बायदिसिना अक्सिजेन गबोनायखौ बांसिन बांसिन ओ बेबायदि गबोनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि थाखायनो जोङो सहराव जोंनिया जोबोर गोदों ओ गुदुं जायो। जोंनि मोब्लिबनियाबो मोब्लिब मोब्लिबाबो जोंनिया जोबोर गोदोर गोदोराव जों याव मोब्लिबनि ओ ओ माबाखौ नुनो मोनो जोङो ओ मोब्लिबनि सोलिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना गोदो- गेदोर गोदोर गोदोर इन्डास्ट्रि बायदिसिना कम्पानिफोराव। ओ थिग बेबायदिनो बेफोरो बेफोरनि थाखायनो जोंनिया था सोहोराव ओ गुदुं गुदुं जानायखौ नुनो मोनो आरो बिफां लाइफांफोरखौ जोङो जोबोर खम नुनो मोनो नङासै होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
फारसे जोङो ओ सोरखौबो जोङो मोजां लाखिनो हायो माबोर रै मोजां लाखिनो हायो जोङो जेनेबा प्लास्टिकफोर दं नङासै होनबा प्लास्टिकफोरखौ जोङो ओ रि इउस मोनसे सोदोब दोङोना इंराजि सोदोब ओ बाहायफिननाय। बे बाहायफिननायखौ जोङो ओ बाहायोबा जोङो ओ एसे सुस्रांला लांनो हायो आरो एसे गुदुं जानायफोरखौ एसे आबहावाफोरखौ जोङो मोजां खालामनो हायो। ओ बेराफारसेथिं जोङो बिफां-लाइफां फां बिफां लाइफां दाननायखौ जोङो एसे खम खालामनांगौ सोहोराव। बिफां लाइफांफोरखौ जोङो बांसिनै गायनांगौ नङासै होमबा जोङो जेरै हाजो हा जाव जावख्लानाय हाजो जावख्लानाय बेफोर बादिखौ जोङो ओ खमायनांगो आरो जोङो। खमायनांगौ मानो होनोब्ला जोंनिया बि बिफां लाइफाङासो जोंनो अक्सिजेन होयो नालाय आबहावाखौ जोंखौ मोजां खालामोलालाय नङा होमबा नोंथां आ बेनि थाखायनो बेफोरखौ जोङो ओ खमायनांगौ बिफां लाइफां दाननाय हाजो जावख्लानाय बायदिसिनाखौ नङाबा जोंनियाव खैफोदा बांसिनसाय बांसिन जोंनियाव साग्लोबसारनो नागिरगोन आरो नोंथां। थिग बेबादिनो जोङो ओ गामिफो फारसेथिंबो नायनो थाङोब्ला जोंनियाव दाथ' गोदान जुग मोनफाबाय गोदो गोदायथ' जोंनियाव आबहावायाथ' जोबोर मोजांमोन गामियावबो दा एसे जोंहा सोलायनायखौ नुबोबाय जोङो नोंथां ओ जोंनियाव आबादफोर मावोब्ला जोङो रासायनिक हासार बाहायनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। आबादफोराव नङा होमबा नोंथां गोदान मुगानि गोनोखो मुगानि जोङो ओ रासायनिक हासार एम्फौ फोथैग्रा मुलि बायनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो। बेखौ जोङो खमायनांगौ मानो होनोब्ला जोंनिया ओम बे रासाय-रासायनिक हासार ओ एम्फौ फोथेग्रा मुलि बाहायनायाव जोंनियाव मा ओ दैयाबो जोंनिया गुबुंले जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनिया देहायाबो जोंनिया मा ओ बेबो गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो बोरै गुबुंले जानायखौ नुयो होनब्ला जोङो ङो जेनेबा आबाद फोथाराव जोङो रासायनिक हासार होबाय एम